हा
अ खोनादों
अ मा खालामदों
आङोथ' दायो ओरैनो दंथ'यो नोंथां
अ अ मोजाङानो दे आंबो ओरैनो दोङो दासान्दै
अ होमबा जोङो दिनै औवानि आइजें आलाइखौ बर'नि हारियाव माबायदि माबायदि बानायनाय जायो बा मा मा जायगायाव मा बायदि रोखोमै बा बानायो मा मा बानायो बेफोरनि मुलाम्फा बेफोरनि बागै जोङो एसे रायलायनो हागोन ना सावरायनो हागोन ना?
औ-औ हागोन हागोन नोंथां।
औ अब्ला जोङो जागायनोसै ने?
औ-औ दे जागाय दो
जोङोथ' मोनथिखायो गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर' हारिया औवानि आइजें-आइला औवानि बायदिसिना आइजें-आइला बानायनानै रायजो खुंबोनाय बा संसार जाबोनाय हारि होननानै नङा होमबा?
औ
बेफोरखौनो जोङो गोदो-गोदायनिफ्रायनो बानायोमोन हेबबोयोमोन नाथाय आथिखालावहाय जोङो गोमालांनो नुबाय नङा होमबा?
औ-औ
बेखायनो जोङो मा सानो बेनि बागै सावरायनाया एसे गोनांथार होननानै आङो सानो नोङो माबायदि सानो बिनि बागै?
अ बिनि सोमोन्दैथ' सावरायनाया जोबोद मोजां जादों ना ओ मानो होन अब्ला जों माने गोमालांनो हमनायखौ माने फिन आरो गोसोखांफिननानै ओ गुबुननो माने फोरमायनो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ
नाथाय गोदोनि दिनावथ' औवाखौ जोनोम जानाय जोनोम जानाय गथ' गोरलैखौ ओ उथुमाइ हास' उथुमै हास'नाय आरो मानसि थैयोब्ला बान गारनाय आरो मानसि साव मानसि सावनाय आरो औ आबाद मावनायाव नांगौ जानाय आइजें-आइला। बेफोरखौ माने गोबां गोबां बानायो आरो। आरो ओ। औ ओंखाम संनायफ्रावबो बानायनाय खादौ ओ सागं सागं। फोरखौ माने गोबां गोबां बानायो आरो। दा औ बुंनो बुंनो थाङोब्ला बेफोरखौ माने जों जोंनि जिउआव गोनांथार होननानै बुंनांगोन आरो।
औ नंगौ मानो होनबा नोंथाङाथ बुंखाबाय नंङा होमबा? जे जोनोम जानाय गथ' गथ' गोरलैया जोनोम जानायावहाय उथुमै हास'नो थाखाय जोंङो औवानि बानायनानैहाय बेखौ हास' सयोमोन मानो होनबा बेफोरो आइजें-आइला फोरा औवानि जिरादफोरा जोंनो जोनोम जानायनिफ्राय थैनायसिमहै जोंनो गोनां थि जायो नंङा होमबा?
औ जायो बिनो।
जोंनि आबौ आबैमोनाबो जेखाइ खबाय। बायदिसिना ना सेन हेबनानै ख'खा हेब हेबनानै गावनि संसार जानायावहाय गोबाङै बाहायोमोन। लोगोसे बाहायसे बाहायनानै नै न'खराव बाहायनानै लोगोसे बे न'खरनि संख्रि बानलु हालदैफोर बायनो थाखाय बेग खौनो फानहैनानै बाजाराव गलायाव फाननानै बेजोंनो रांबो खामायोमोन नङा होमबा
औ औ
रां खामायनानैबो फारसेथिंनिफ्राय बियो जोंनो ओ जिउ खुंनायावबो हेफाजाब होयो लोगोसे जोंनो रां खामायनानै जोंनि अन ओ रांखान्थियारियावहाय अनसुंथाइ होनायावबो मदद होयो। नङा होमबा?
औ।
नोंथांमोना नोंथांमोननिथिं मा मा बानायनाय नोंथाङा नुबोखो दासिमाव
दासिमावथ' आङो ओ ओ मैगं दोनग्रा खादा बिदिनो ओ बिदिनो बेफोरखौनो माने ओ सागं ओ मानो खादौ आरो जिरायग्रा मु जिरायग्रा मुरा बेफोरबायदि बानायनायखौ नुबोदों आरो ओ आरो उम आरो हुखेन बेफोरखौ आरो मा मा होनो जि लामनो थाखाय दान्दा बेफोरखौ माने गोबां गोनांथि होबोदों। आरो औ आरो मा होनो ओ माइ जेनेबा आ आबाद मावनायाव नांगौ जा-जानाय ओ मै बेफोरखौ बानायो। दांखुर बानायो औ बेफोरनो। बेफोरखौ नुबोदों आरो आं। सेनफोरखौबोथ' नुबोखानाय। सेनाथ' गोदो गोदायनिफ्रायबो दङ'। दा आथि खालावबो दङ'। ओ बेफोरखौ ओम फोरखौ बानायनानै आथिखालावबो माने गोबां ओ न'खर सुंथाबोदों आरो। आरो गथ' ग थायनो नांगौ जानाय ओ माने गोनांथि गोनांथि मुवा बेसादफोरखौ बायनानै होबोनो हादों। औ औ। दा नो नोंथांमोननिथिंलाय बानायो ना बानाया बेफोरखौ?
जोंनिथिंबो गोबाङैनो बानायो मानो होन बा जों बर' हारिया ओ बे औवानि आइजें आइलाजोंनो न'खर सुंबोनाय नालाय बेनिखायनो ओंखायनो जोङो गोबाङैनो नुबोदों जोङो उन्दैनिफ्रायनो बिब्दिनो नोंसोरनि बायदिनो एखे गिसि सिप खादौ बा सागं लोगोसे आरो मुर ब्रा जेखाइ खबायाइ बिनिफ्राय हुकेन ओमफ्राय मा होननानै बुंगोन बेखौहाय माइ बान्ना जे लाङोमोन ना बावखा बे हासिनिनि बे सो ग्राया लोगोसे आरो मोसौनो उानावहय हाल जुरियोना बिनि मेन माबाया बेखौबो मने बुंनो थाङोब्ला गोबां जोंनि जिउआवहाय संसार जानायावहाय गोबांनो बेखौहाय जोङो हेफाजाब मोनो बेनि बेनि बेनि बेनि लेखायै हेफाजाब मोनो नङा होनबा होनबा जोङो औवानि आइजें आइला नि गेजेरजोंनो जोंखौहाय गोबां हेफाजाब होयो औवानि आइ लाया
औ
लोगोसे जोङो जोंनि हारिमु बैसागु बा मोसा थानाय बिब्दियाव जोङो थरखा बा बानायनायाव हाय जोंङो मेनलि बे औवाजोंनो बानायो नङा होम बा
औ
आरो लोगोसे सि फुं माने फारफ्रोम थिमि फ्राय नायोबा जोंनि बर हारियावहाय जोंनि बर सुबुंफोरखौहाय बे औवानि आइजें आइलायानो गोब गोबाङै हेफाजाब होयो नङा होमबा
औ औ होयो
उम
आरो लोगोसेनो हासिब बानायो आरो सिथ्ला सिबनायाव ओ नांगौ जायो बेबो मोनसे गोनांथिथार ओम औ आरो आथिखालाव माने औ आथिखालाव औवा औवा गायनाया माने गोबां खमिनो हमबाय माने नांगौगोन ओ नांगौब्लाबो माने ओ मा होनो बायनोसो गोनां जाबाय आरो मा बेफोरखौ माने औ बेफोरखौ औवाफोरखौ उथायनानै ओ बेफोर जाव औ माने गुबुन गुबुन आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनबोदों आरो
औ नाथाय औवानि आबादा खमायबोदों नङा होमबा
बोदों ओं खमायबोदों आथिखालाव गोद गोदोथ गोदोथ औ औ दे बुं
जोङो गोसो जाब्ला माने बे औवानि आइजें आइला बानायनाय बेजोंबो जोङो संसार खुंलांनो हायो लोगोसे रांखान्थिबो खामायनो हायो नालाय बेखौहाय जोङो खोमाया ला बानो गोदोनि बायदि बाहायबाय थायोब्ला मोजांसिन जागोन नङा होमबा
औ
आरो औ आरो लोगोसे गोदो बेजोंनो न'बो लुयोमोन न'नि बेरा होयो मोन न'नि खुन्था जावनानै बे खौहाय खुन्था बानायोमोन ने गोबाङैनो आरो बे दिरुं बायदि थेवलबो बानायोन दिरुं खालामनो थाखाय
औ औ आथिखालाव खमसै औ। उम।
गोबाङानो जोंनि हारिमु लोगोसे जों बाहायनाय आइजें -आइला बेफोरबो जोङो गोमालांनो हमदों। बिगियानारि आगजु फैनाय लोगो -लोगो गोदान मुगानि आगजु फैनाय लोगो -लोगो बेफोरखौ सुबुङा बाहायनोनो नागिरलिया नङा होमबा?
औ
साल खुन्थायावबो जोङो सिगांनि औ उननि थनैखौ जोङो बांसिन औवाजों होनाय नुयो नङा होमबा?
औ औ होयो आथिखालावबो होनाय जायो गामिफोराव नाथाय गुबुनावसो माबायदि मिन्थिया जोंनिथिंजायथ' गासैबो औवायानो गोजा होजोबो आरो सोरखि बानायनायफोराबो गासैबो औवायानो बालेब बालेब गनसा -गनसि गासै बो माने औवानिफ्रायनो बानायनाय
औ औ माने औवाजों गोबां बानायसे बानायनानै जोङो जिउ खुंनायाव गोबां हेफाजाब मोनो होननानै बुंनांगोन आरो ना।
दा बेफोरबायदि बानायनाय बानायनायफोर माने नोजोर होनांगौआ जोबोद गोनांथि। इयुननि इयुन औ इयुननि म माने मानसिफोरनो जाहाथे फोरमायनो हानाय बायदि गासैबो माने बेफोरखौ लाखिलांबाय थानांगौ आरो। औ नङाब्ला औवानि औ औवानि माने जाखिनि बानायनाय आइजें -आयला बेफोरो गासैबो माने जोबस्रांलांगोन। नुनाय नङा मोनथिनाय नङा।
औ औ जोंनि इयुन जोलैफोरा उनावहाय बे-बे दा मामोन बिनि मुङा मामोन बेखौ मानि बानायनाय जायो बेफोरखौनो उनाव उनावहालागै बिसोरो जेबो सुलादखौनो मोन मोनहैनाय नङा नङा होनोमबा? बिसोरो बावलांगोन बा बिसो रो मिन्थिहैनाय नङा मानि उनावहाय बेखायनो जोङो दा जिस ओ गोदो जेसेबां बाहायबोदों गोदो जेसेबां मिथिबोदों बेफोरखौ जोङो लाखिलाङाबा जोंनि इयुनावहाय बेफोरो जोब स्रांलांगोन आरो जोंनि लोगोसे हारिमुआव बाहायनाय फोराबो गोमालांनो हमगोन नङा होमबा?
औ गोमालांगोन दाथ' गोमालांबायानो नो होननांगोन मानो होनबा गथ' जोनोम उन जागोदानखौ उथुमाय हास'नायखौथ' दानिया नुनोनो मोनला दाना गोदान आदबजों बाहायनाय ओ खेमसिफोरजोंसो हास'नाय नुसै
औ
फबना होनाय नुसै बेबायदिनो नुबोदों आरो ओम
बेखायनो जोङो दिनै बेनि बागै सावरायनानै जोबोर मोजां मोनबाय नोंथांजों ओ होनबा जोङो बेखिनियावनो जोङो सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै होनबा ने
औ दोनथ' जायो दोनथ' जायो औ दे दे नोंथां ओ औ दे दे साबायखर दे दे ओम।